दां।
औ नोंथां।
माबोरै दं नोंथाङा।
औ नोंथां दासान्दिथ मोजाङानोथ आङो नोंथाङालाय।
औ आंबो मोजाङैनो दंथयो नोंथां। नोंथांखौ। फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नों थांनायाव आङो मोन्नै सोंथि सोंनो थाखाय खौ फन हरदोंमोन।
औ नोंथां, औ सावरायजागोन ओं।
औ आङो नाफामनि सोमोन्दै नोंथांनियाव फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदोमोन। ओ नोंसोरनि गामिफो फोराव नाफामखौ माबादि बानायो जोंनि बर' हारियाव नाफामखौ माबादि बना बानायो बेफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ, औ नोंथां हागोन। ओ नाफाम होननानै बुङोब्ला। बेयो मोनसे बर'नि मख'जाथाव खाजा। ओ नाफामखौ जों बर‌' हारिया गोदोनिफ्रायनो बानायनानै जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाफामा बर' हारिजों एंगारलां ओ बर‌' हारिजों एंगारलायनो हायै मोनसे सोमोन्दो दं। नाफामखौ खालामनो थाख खाय जों गिबियावनो ननि ओ नानि गोनांथि जायो। नाखो ओं नाफाम बानायनो थाख खाय जोंनो गोबां बिबांनि नानि गोनांथि जायो, मानो होननानै बुङोब्ला नाफामखौ एसेल नाजों बानायनो हाया।
औ
ओ नाफाम खालामनो थाखाय नाखौ सुनानै साफायै लानाय जायो। ओ सुखांना लानाय बेनि उनाव नाखो एसे फोराननानै लानाय जायो। फोरानदबनानै, बेनिफ्राय नाफाम बानायनो थाखाय थास बिलाइनि गोनांथि जायो एबा थास बिलाइ एबा थास बिथ' एबा थास बुग्लान होनो जे जों बेखौ नांगौ जायो।
औ
ओ हो, नाफाम खालामनो थाखाय ओ थासखौबो एसे फोरानदबनानै लानाय जायो। बेनि उनाव नाखौहाय नाफाम बानायनो थाखाय दिंखि दिंखि खियाव एबा उलाराव गुन्दै खालामनानै देग्लिनानै लानाय जायो।
औ
नाफाम बानायनो थाखाय ना फिसा फिसानि गोनांथि जायो।
ओं
बेनि उनाव नाखौ दे देग्लिखांनानै लानायनि उनावहाय बे नाफामखौ ओ फिसा फिसा लारुआव बानायनानै फिसा फिसा लारुआव सेथुमनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायाददिनो बे फिसा फिसा लारु सिथुमनानै लानायखौ मायबा मोनसे आइजें एबा ओ भैयाम एबा औवानि हासुं हासनानै लानानै बेयाव मोजाङै ओ सफा होनानै बेखौ सो नाफामखौ सोनानै दोननाय जायो। बेबादिनो गोबाव साननि उनाव बे नाफामखौ ओ ओंख्रि महरै संनानै जानो हायो। गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रिफोर फोरनि गेजेरावबो नाफामाबो मोनसे बर' हारिनि मख'जाथाव ओंख्रि एबा खहाबथाव ओंख्रि होननानै जों बरफोरा बेखौ गोदोनिफ्रायनो बाहाय बाहाय बोयो। ओ बेजों लोगोसे आथिखालाव नाफामखौ गोबां हटेल बा मिथिं गोबां गोदिर गोदिर मिथिं जानायफोराव बे नाफामखौ जों जानो मोनो।
औ
गोबां गोदिर गोदिर हटेल गुवाहाटि बा सहरफोरावनो जों नाफामखौ हटेलाव फाननायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोदोनि आइजोफोरा नाफामखौ बानायनानै जायोमोन गोदोनि आइजो होननानै बुङोब्लाथ जों मोनथिखायोआनो जे गोदोनि आइजोफोरा ना गुरनानै मोजां मोनखायो होननानै बेफोरबादिनो ना गुरनायखौ गोदोनि आइजोफोरा ओ नआव लाना फैनानै नाखौहाय नाफाम महरै बानायनानै गोबाव समसिम जायोमोन। नोंथाङाबो एसे नाफामनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ नाफामखौ जोंनि बर फोर ओ गासैबोआनो मोजां मोनो ओ नाफामखौ खौ ओ जों गासैबो जानानै मोजां मोनो। ओ बेखौ जोङो बायदि बायदि बिदि ओंख्रिफोरावबो होसननानै जानाय जायो। ओ गासैबो जों बरफोरानो नाफामखौ मोजां मोनो। ओ नोंथाङानो बुंलां खाबाय नाफामखौ माबायदि बानायो। बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि नाफामा जोंनि बर हारिनि मोनसे जोबोर ओ खहाबथाव ओ ओं ख्रि ओ बेखौ जोंनि बर हारिया ओ एंगारनो हाया बेयो गो दोनिफ्रायनो सोलि बोनाय मोनसे खहाबथाव ओंख्रि। उम नाफामखौ जों बानायनो थाखाय जोङो ओ गोबां बिबां नि नानि गोनांथि जायो।
औ
जोङो नाफामखौ ओ गिबियावनो मोजाङै सुनानै लानानै इसे फोरानदब नानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ थास बिथराय एबा थास बुग्ला आरि फोरजों जोङो जमा खालामनानै ओ टिंकियाव एबा उलाराव देनानै लानाय जायो।
औ औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ एर एरख'नानै जोङो हासुङाव सोनानै दोननाय जायो। सोनानै दोननाय बेनि उनाव जोङो गोबाव सम जोङो बेखौ हासुङावनो सोनानै दोननाय जायो। बा थेमाफोरावबो जों सोनानै दोनो बिदिनो ओ दान मोननै मोनथामसिमहालागैबो दोननो हायो। ओ जेसेबां दोन गोबाव दोननो हायो एसेबांनो मोजां जायो होननानै ओ जोङो खोनानो मोनदों। बिदिनो बेखौ जोङो उन जानो समाव इसे इसेल' जोङो बहननानै जानाय जायो।
उम औ औ
नोंथाङाबो बुंबावनो हागोन ना नाफामनि सोमोन्दै? फंनैसो
औ औ हागोन नोंथां नाफामखौथ' जों रायज्लायखाबायानो माबादि बानायो नाथाय आथिखालाव बे नाफामखौ जों गोबां खम नुनायखौ नुनो मोनदों। समजों लोगोसे गासैबो ओ सोलायलांनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोमब्ला नाफाम बानायनायाव गोबां सम नांगौ आरो बेफोरबायदिनो गोबां गोबां जिराद बा गोबां थास स'फोरनि नानि बिबांखौ गोबां नांगौ जायो। आथिखालाव जों नुनो मोनो आगोलनि दिनाव जेरैबायदि आइजोफोरा जमा जमा ज ज'यै लोगो हलेवाफोरजों सान्दुं गोसाब्लाबो नेवसिनानै ना गुरनाय थांनायखौ जों नुनो मोनोमोन ना थाय आथिखालाव बे फोरखौ जों खमायनायखौ जों नुनो मोन्दों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव नाफोरखौबो एसे खम बिबांनि मोननाय जायो। खायसे खायसे नाफोरखौथ' जोबोर नुनोनो थाङा होननानै बुंजायो जेरैबायदिहाय एंखावरि गां जेमा बेफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनलिया बेफोरनि थाखायनो बर' आइजोफोरनि ना गुरनायाबो खमायलां नो हमदों।
औ
बेफोरबायदि नाफाम बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोदोनि आइजोफोरासो बानायनानै जायोमोन नाथाय दिनैसिमबो बे नाफाम बानायनाया जोबनानै थाङाखै बर' हारियाव आरो जोबनायबो नङा होननानै जों सानो। बेफोरबायदिनो आंबो नाफामखौ जानो जोबोर मोजां मोनो। जोंनि नखरफोरावबोहाय ना मोनोब्ला नाफामखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बेफोरबायदिनो नों नोंथांनि न'आवबो नाफाम बानायनायखौ नोंथाङा नुदोंना नुवाखै एसे फोरमायनानै हो।
गोदोथ' जोङो आबै आबौनि समाव गोबां नुयोमोन दा जोङो बेफोरखौ एसे एसे खमायलांनाय नुनो मोनबाय। दा जोङो गामिफोराव थायोब्लाबो नाफाम बानायनाय खौ एसेबां जोङो नुनो मोना ओ बिदिनो गोबां ओ आइजोफोरानो दानि मुगानि आइजोफोरा नाफाम बानायनायाव ओ एसेबां रोंगौथि गैला ओ गोदोनि बायद बायदि जोङो नुनो मोनला ओ दायो एसे जोङो खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो थेवब्लाबो जोङो बर' हारि हि हिसाबै जोंनि बर' हारिया नाफामखौ मोजां मोनो हिसाबै जोङो दासिमबो बेखौ ओ बानायनानै जानाय खौ गाराखै खमैब्लाबो बियो जोंनि हारिनिफ्राय नाफाम ओंख्रिया जोबनानै थाङाखै ओ जोङो गोबां जायगायावनो जेराव बर' हारि बर' गामि दं गासैयावबो जोङो ओ नाफाम ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो नाफामखौ बानायनानै संनानै जानायखौ जोङो ओ नुनो मोनो बिदिनो ओ गोबां समनिफ्रायनो ओ नाफामखौ ओ बानायबोगासिनो बानायनानै जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ जोंनि गासैबो जोंनि बर' हारियाव गासैबोआनो ओ नाफामखौ, मोजां मोनो जानानै,
औ
बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव नाफाम ओंख्रि संनानै जानाया, सोलिबोगासिनो दङ जोंङो बेख खौ जोंनि नफोरावल' नङा ओ बायदि फोरबो फालिथाय फोरबोफोरावबो जोङो ओ नाफाम ओंख्रि, खौ जोङो संनानै जायो। नोंथाङाबो फंनैसो बुंबाङो नामा? नोंथांनि
औ औ नोंथां नाफाम होननानै बुंङोब्लाथ' गासिबो मोन मिथिखायोआनो आं बुंखालांबायानो नाफामनि बागै गोबां ओ बर' हारि होननानै बुङोब्ला नाफामाथ' मोनसे एंगारनो हायै बाहागोखा नालाय, बेखौ गोबां बर' हारिनि मानसिफोरानो जानायखौ जों नुनो मोनो नाफामखौ जों, जेरैबायदिहाय बर'नि खहाबथाव खाजा होननानै साननानै लायो थिग बे बेफोरबायदिनो बर' आइजोफोरा नाफाम बानायनायाव गोसो गुदुं जानायखौ जों नुनो मोनखायोमोन,
औ
बेफोरबादिनो दिनैसिमबो बे नाफाम बानायनाया जोबनानै थाङाखै नोंथां, ओ नोंथाङा होमब्ला ओ समाबोथ' जालांबायानो जोंनिया, उनावहाय मायबाफोर, मालाबाफोर सम मोनोब्ला मोजाङै नोंथांजों आरो खनसेबाव रायज्लायगोन होननानै आसा थाबाय, ओ साबायखर थाबाय नों नोंथां नोंथाङा नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ एसेब्लाबो होनानै आंजों गोबां बाथ्रा, रायज्लायबाय ओ नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय, बेनिखायनो गोजोन्थों नोंथां,
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो,
औ नोंथां, ए